हेलौ औ खोनादों
औ नोंथां खोनाबाय ना?
औ औ
औ नोंथां ओ नोंथांजों दायो ओ मोननैसो टपिक लानानै सावरायनो होननानै ओ बे कलखौ खालामनाय जादों।
औ औ दे सावराय जागोन औ हागोन दे हागोन।
नोंथांङा ओ फुङाव जिथुनाखि जोङो ब्रेकफास्ट खालामो नङा होमब्ला बेयाव नोंथाङा मा जेनेबा सा लोंनानै मोजां मोनो ना ना माबा मोनसे इदिनो फिथाइ सामथाइ जानानै ब्रेकफास्टखौ लायो बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थाथदो।
ओम आंथ' गामियारि सुबुं नालाय गामियाव थायो दा गामिनि गामियावनो देरनाय बे हिसाबै गोदोनिफ्रायनो बा उन्दैनिफ्रायनो आरो माने जोंनि न'खराव ओ बेरे फुंजानि माने सा लोङो आरो न'आव बिदि मोसौनि फ्राय गाइखेर मोनोबा गाइखेर लोंबाय नङाबा लालसाबाबो माने गोदोनिफ्रायनो लोंबोयो। दा फुङाव गुबुन बेबायदि ब्रेकफास्ट ओ खालामनाय जायाबा फिथाइ सामथाइ बेबायदि जानायनि हुदा गैया। ओ सा लोंनानै बिनिफ्राय आथ आथथासो जायोबा माने गाव गाव गाव गावनि खामानियाव थांनो थाखाय माने ओंखाम एसे एसे जानानै लायो आरो।
औ ओमफ्राय ओरैनो औ आंबो बिदिनो नोंथां सिखारनानै जेब्ला ब्रास खालामखाङो अब्ला आंबो बिदिनो सा नरमेल जेनेबा गोजा लाल सा होनो जोङो
औ औ औ औ।
बे ओ बेखौनो सिनि होनानै एसे फुदुंनानै लोंनाय जायो आरो बिस्कुट मोननै मोननै लानायजों। बेजोंनो जोंनि फुंनि जि ब्रेकफास्ट होनोना बे बारलाङो आरो। लोगोसे दसे थानायनि उनाव जोंहा ओ जाग्रा ओंखाम बानायनाय जायो।
औ।
बे आरो माने।
जिहेथु ओ जिहेथु बयबो खामानियाव बेस्थ थायो नालाय बे समाव माने फुङाव ओंखाम जा खांना लानानै बा गाव गावनि खामानियाव मुखुब जायो आरोना औ औ।
थां ओमफ्राय जोंहा माखासे ओ दोरोङारि जाग्रा ओ ओंख्रि थायो नङा होनब्ला? बैफोर ओंख्रिया जोंनि ओ जेनेबा हारियाव ओ मा मामोन बिनि सोमोन्दै आरो बेखौ बोरै बोरै बानायनाय जायो इसे फोरमायदो दे जा हायो।
औ औ दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' बर'आ बा जोबोद माहाजोन माने बर'आ ओं ख्रिनि आंखाल गैया ओ गोदोनिफ्रायनो बर'आ मिथिंगाखौ मोजां मोननानै बा मिथिंगा सिबिनानै ओ जाबोनाय हारि। बे हिसाबै मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे मैंग थाइगं दङ। दा बेफोरखौ बर'आ जायो बा जानो मोजां मोनो। बिसोरो मुलि हिसाबैबो बेफोर ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोर ओंख्रिफोरखौ जायो।दा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जों गिबियावनो अनला दाउ मिथियो बेनिफ्राय सबाय दाव मिन्थियो।बेनिफ्राय नारजि अमा मिन्थियो। औ दा बिदिनो नाफाम मिन्थियो आरो गोबां गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगं दङ' जोंहा ओ बेफोरनिबो बुंनांगौबा गोबाव गोलाव जागोन बेनिखायनो आङो मोननैसोल' एगजामपोल होबाय।दा दोरोङारि ओंख्रिखौ ओ बर'फ्रा गोदोनिफफ्रायनो जायो हिसाबै आ आथिखालावबो होयो दाबो दंबाय थायो, जाबाय थायो। ओ ओ दा दोरोङारि ओंख्रै हिसाबै माखासे जि आइ टेक बो मोनबाय बर'आ।
औ।
बेनि मादाव नोङो ओ अनलाया मोनबाय। बेनिफ्राय नाफामा मोनबाय, बेनिफ्राय ओ खारै मोनबाय। नोंथाङा मा ओंख्रिखौ मा ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मो
साबसिन मोनो होनब्लाथ' बे अनला दाउ होनबाथाय बो जोबोद गोथाव मोनो। जिहेथु जोंहा बेयो ओ जेबो मेडिसिन एबा मुलि बाहायनायनि जोंहा जेबो ओ माने गैया बेफोरो मानो होनबा जोंहा बेयो अनला ओंख्रिया जाहैबाय जोंना ओ माइरं अन गुन्दैनिफ्रायनो मोननाय जायो नालाय।
औ औ।
खौ माने जायोब्ला माने जेबो मेडिसिन होनाय गैयिलाय माने गोथाव मोनो आरो। जे लोगोसे देहानि औ दे देहानि फारसेबो जेबो खहा जाया । बेनिखायनो जोङो फार्स फार्सआवनो आङो गोथाव मोननाया बे आनलाजों दाउ होनबाथाय जि गोथा लोगोसे जों जोंहा आरो दंबावो सबाय सबाइ सबाय ओंख्रियाथ जोंना ओ हराव जाबा एसे बे उदैया बोरैबा जानो जायोबा बे औ जिहेथु बेखौबो ओ खारै होनानै संनाय जायोनालाय । आरो लोगोसे सबायानो एसे गरमखा बेनिखायनो जोंना सानफोराव ओ जानांगौ आरो अब्ला बा जेबो जाया । गोथाव दाउफोरजोंबा गोथाव जायो सब बो जोबोद गोथाव जायो । औ नोंथांमोननि थिं ओरैनो सबायफोर फोनायफोर जायो नामा ना ओरै बाजारफ्राव बायनानै जानाय जायो सबायाइफोरखौ?
गामियाव थाग्रा हिसाबै ओ आबाद आबाद दा नआव मावखायो । बे हिसाबै माब्लाबाबो सबाय फोनाय जायो बेनि फ्राय खारै बो दिहुननानै लायो
औ सबाइ बि फिफांनिफ्राय आरो ना?
औ औ । सबायखौ जों दाउजोंल जानो हाया ओ जों गोबां बेदरजोंबो जानो हायो अमा गोरानजोंबो जानो हायो नाथुरजोंबो जानो हायो, औ। नोङो नोंस्राबो बेबादि दोरोङारि ओ ओंख्रिनि माबाफोर आबाद मावो नामा?
आबाद मावनाया नोंथां बे बेखौनो मावनाय जायो जोंबो ओ दो दोरोङारि हिसाबैथ' जोंहा अनलायासो थायो नङा होनब्ला आरो लोगोसे ओ सबाय सबायाइफोरखौथ फोनाय जायो जोंथिंबो जेब्ला ओ माइ गायखाङो नङा होनब्ला? माइ गाइखांनानै जा एसे से हा खालि थालाङो बै हा खालिफ्रावनो माने सबायाइफोर फोनानै दोननाय जायो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो सिमला ओ सबायफ्रा मोनो अब्ला बेफोरखौ जोङो ओ फुना लांनानै फोराननानै न'आव जोङो बेफोरखौ देख्रेबनानै जोङो बेगरखौ बखनाय जायो
ओम।
बे बेखौनो ओंख्रि हिसाबै जायो लोगोसेनो बेखौनो जोङो ओ जिसुथाखि फिथां नङा होनब्ला फि फां बिलाइ थालाङोना बैफोरखौ जोङो लोगोसे खारै हिसाब्रै सावनानै मोननाय जायो आरो खारै मैगं हिसाबैथ नोंथाङा मिथि
औ औ मिथियो।
खारै मैगं हिसाबै थ' मिथिखायो नोंथाङा मा मायाव खारो होननानै जायो जोङो
औ औ औ अनलायाव होबाय, सबायाव होबाय, ओ नारजि अमायाव होबाय
औ। बेनो आरो
उम ओ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बै ओ जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो माखासे फोथायनानै जायोबो नङा होमबा? बे आरो बियो फां उम उम। उम जा फोथायनाय जायो बेयो खामानिबो होयो नङा होनबा। जेरै नोङो बानलु रोसि लोङोबा ओ देहानि ख्रुब ख्रुब मोननायफ्रा खारो। नङा होमबा ओ जे सो ओ सामु जायोबा मेगननि जाखिनि नुनाय गोहो बियो एसेबाबो बाङो होननानै। औ उम बेफोर रो माने फोथायनाय दङ आरो बियो ओ साइन्से ओ साइन्सनि मथेबा माने बेफोरो माने ओ नंगौआनो आरो जिह थु नोङो माखासे मुलिफोरखौ ओ हाग्रानि बिफां लाइफां बिबार फिथाइजोंनो बानायो नङा होमबा दा बे हिसाबै बर'फ्राबो माने मा माखासे दोरोङारि ओंख्रि जानानै माखासे बेमारफोरखौ सोखाना गा लायो आरो। जेरै आरोबाव मैथा बांगाल आरो मैथा गोजा माखासे आमाय मोननाय बा ओ सानदुं खामनायफ्रा मैथा बांगाल बा मैथा गोजा जायोबा खारो नङा होमबा औ औ औ। दा बेआरो।
ओ माखासे बर' समाजआव बा बर' नि माखासे ओ गोथार हाबा हाबाफारियाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बाहायनाय जायो नामा नों नोंथांमोनथिं?
औ जायो नोंदां बे अनलाखौ जोंनिथिं बाहायनाय जायो।
औ औ।
अनलानि ओ आरो ओमफ्राय ओरैजाय लाफानि लाफानि जेनेबा सि जान मा होनो लाफानि बोथोराव जोङो ओ लाफाखौबो संनानै होनाय जायो आरो। लोगोसे जोङो बे बेफोरखौथ' मोननो थांबाय थाया नालाय। लाफा मैगंफोरखौ बेखायनो जोङो बोथोरनि औ बोथोर लाना बोथोर जानाय जायो आरो। आलु दालिखौथ जोङो मोनफ्रोमबो सम आरो बोथोराव मोनबाय था थायो नालाय जों बैफोरखौ मानो मा माखासे ओ मैगं थाइगंनि बोथोरनि समाव जोङो बेफोरखौ दोनथनानै माने बै जा बोथोराव मैगं मोननाय बेफोरखौ जानांगौ आरो बेफोरनि थाखायनो जोङो माखासे हाबा हाबाफारि लानाय हाबाफारि लानाय बहाबा बिदिनो मिथिं दावथिं जानाय बबेबा धोरोमनियानो होन बबेबा ससायटिनियानो होन बैफोराव माने संनानै होनाय जायो आरो बेफोरखौ। जाग्राफाबो ओ खोब खहाबो माने बेफोरबायदि होयोब्ला। जिहेथु जोङो माखासे समफ्राव जोङो मैगं थाइगंफोरखौ मोननो थाङिफ्राव आलु दालिजोंनो ओ जानानै ओ थानो गोनां जायो नङा होनब्ला बेफोरखौ नोजोर होनानै बानायनाय जायो आरो बेफोर ओंख्रिफोर
औ औ ओं बिदिब्ला दिनै सावरायनायखौ
औ औ नोंथां बे सिनियावनो दोन्थनोसै नामा?
औ औ दे जागोन गोजोननाय थाबाय।